औ खोनानो मोनदों नोंथाङा?
औ औ खोनादों ओ दानिया जोङो ओ जोंनि बार गेब्रेंनायनि जाहोन आरो बेखौ होबथानायनि जाहोनफोरखौ जोङो सावरायनो लागोन जागोन नोंथां।
औ जागोन दे।
आथिखालनि थासारिखौ जों नागिरनानै नुयोब्ला जों जोंनि बारहावाखौ गोबां गेब्रेनायखौ नुनो मोनदों। ओ बेफोरनि गोबां जाहोनफोर दं जेरै ओ सुबुं अनजिमा बांनाय। ओ प्लास्टिक बायदिसिना सावगारनाय। गारि मथरनि बांनाय आरो बिफां लाइफां दानफायनाय। गोबां जाहोनफोर दङ दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माखासे बुंफोर थिदो
औ औ ओ बार गेबेंनाय होननानै बुङोबा जोङो बेखौनो मिथिनानै मोनदि जोंनि सोरगिदिं थानाय आबहावानि जि जोङो बारफोरखौ हां महरै लायो बा अक्सिजेन महरै बोयो बेफोरो ओ गुबुन गुबुन सुबुंनिनो गुबुन गुबुन बाहायनाय जाहोन जेरैहाय नोंथाङा मखखालांदों खावसे जेरैहाय ओ सुबुं अनजिमा बांनाय ओ बेफोरबायदिनो गारि मथरनि बांद्राय बाहायनाय गोबां दारिमिनफोर बांनाय बेफोरफोर ओ प्लास्टिक बायदिफोर बाहायनानै बेफोर सावनाय होननानै बुंजायो दा बेफोरनि गेजेरजों खौ बाहायोब्ला जोङो ओ जोंनि बारा गेब्रेङो जायफोरखौ जोङो माने ओ ओ थाजिम बारफोरखौ मोननो हाला आथिखालाव नोगोर नोगोरमायावथ नायनो थाङोब्ला बांसिन बारावनो बांसिन बारा बांसिन समावनो ओ बारहावाया गेब्रें नायैनो थायो मानोना ओ बे नोगोर नोगोरमायाव बांसिन गारि मथ नि बांद्राय बाहायनायाबो जायो फारसेथिं आरो दारिमिनफोराबो ओ बांद्राय जायो बेयाव आरो सुबुं अनजिमायाबो ओ गोबां बिबांनि जायो नोगोर नोगोरमाफोराव। बेनि थाखाय ओ गोबां समाव गोबां ओ सोरखारफोराबो गोबां माबाफोराबो ओ आफादफोराबो गोबां बिबा माबाफोर ओ बारफोरखौ गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय गोबां राहा लामा लाबोदों नाथाय बेफोर राहा लामा लासेयावबो जोंनि ओ बार गेब्रेंनायखौ होबथानो हायाखै ओ नोंथाङा ओ दहाय सुबुं अनजिमा बांनायखौ मोनसे जाहोन होननानै बुंदों। आंनि नोजोराव नायनो थाङोबा सुबुं अन अनजिमा बांनायखौनो गाहाय जाहोन होननानै बुंनो हागोन। मानोना सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो ओ सुबुङा ओ गारि मथरगो नांनाय गोनां जादों होननानै बुंजायो। मानोना सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो सुबुङा गावनि सुबुनि ओ सुबिदानि थाखाय गारि मथर बांद्राय बाहायनाय जादों फारसेथिं ओ गाव थांना थानो थाखाय रां आरजिनो थाखाय ओ इडास्ट्रि बायदि बायदि फोर खौबो ओ गोबांनिफ्राय गोबां फसंदों बेफोरबायदिनो गावनि सुबिदानिफाय गला दखान हाथाइनिफ्राय ओ मुवा बेसाद लाबोनो थाखाय प्लास्टिकफोरखौ बाहायदों दा बेखायनो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो हाफोरनि ओ हा हाफोरनि हाराबो खमायलांदों बा हा मा सुबुं अन सुबुंफोरा थानो थाखाय गोबां रोखोमनि हाखौ ओ बि फां लाइफां दानफायदों बेफोराव ओ बिफां लाइफांनि हाराबो खमायलांदों दा बेफोरो ओ बिफां लाइफाङा जो बारहावाखौ थाजिम खालामोमोन जे खावसे ओ माबाफोरखौ ओ थुला बालाफोरखौ हमथानानै लाखियोमोन बा ओ बेफोरखौ रिसाइकेल खालामनानै फ्रेस खालामनानै होयोमोन गोथार खा ओ ओ गोग्गो खालामना होयोमोन नाथाय बिफां लाइफाङा सानफा एफा खमायनायनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया ओ ओ गेब्रें जाबोदों गेब्रें आबहावा गेब्रें जानायनि मोनसे जा ओ मोनसे बाहागोआ जाबाय बार गेब्रेंनाय खौबुंनो हायो मानोना बार गेब्रेंंनायजों लोगोसे जोंनि ओ देहानि थासारि बा देहायाव ओ माखासे बेराम आजारबो सोमजिदों जेरैहाय हमना ला ओ सो-खावसे ओ जोनोम जागोदान सुबुंफोर ओ गथफोरनियाव माखासे ओ बेरामफोर सोमजिनो हायो जेरैहाय ओ बुंनो थाङोब्ला ओ सोरबा सोरबा मोजाङै हां लानो हायि गथफोर दङो। ओ सोरबा सोरबा बे बिदिनो ओ माखासे उदैनि प्रब्लेमफोर जायो बेफोरबायदिखौ जों मखनो हायो दा बे बार हां लानाय प्रब्लेमनि थाखायनो माखासे बेरामफोरखौ जोङो सोमजिदों होननानै ओ गोबां डक्टरफोराबो बुंलांदों दा नों थांनि बायदिब्ला बार लानाय ओ हां बारगेब्रंनायखौ होबथानो हानायनि माखासे जाहोनफोरखौ नोंथाङा मखनो हागोन ना?
औ जागोन आङो आं हानाय खिमां ओ बुंनो नाजागोन। ओ जिहेतु आथिखालनि थासारिखौ नायनानै जोङो नोंथाङा जा बुंदों बेफोरखौनो जों रोखा रोखायै नुनो मोनदों। दा बेफोरनि गुबै जाहो खौ नोंथाङाबो मानसिखौनो होननानै बुंदों दा मानसि बांनायनि जाहोनावनो जोंनि बार गेब्रेनाया बांसिनै जादों दा जोंनि बे बारहावानि बारमण्डल गेब्रेनायखौ जों होबथानो हाया होबथानायनि राहा लामा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सुबुं माहारिया बांदोंब्लाबो जोङो सुबुं माहारिया गावसोरनो ओ जोंनि बारमण्डल खुर ओ मोजाङै फोथांना लाखिनो थाखाय गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन मानोना ओ गोबां आफादफोरानो बार मण्डलखौ फोसाबनो थाखाय गोबां माखासे खामानि मावगासिनो दङ नाथाय जोंनि सु गुबुन गुबुन सुबुं माहारिफोरा बैफोर हाबाफोर खौ गोनांथि होननानै सानाखै आरो बेसेनबो होआखै। खै जायनि जाहोनाव ओ बेफो बिथांमोनहा जेसेबां नाजादों एसेबां बे खामानिखौ माव फुंजोबनो हायाखै मानोना बैफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जों सुबुं माहारिनिनो खामानि मानोना एसेल सुबुं माहारिया जेरै बे खामानिखौ मावफुंनो नाजागासिनो नाथाय जों गोबां सुबुं माहारिया बे खामानि मावनायखौ जोङो बेसेननो हाखै बेनि थाखाय ओंखायनो जोङो दासिमबो बेखौ मोजाङैनो मावफै बुंनो हायाखै आरो दा जुदि जोङो सुबुं माहारियानि खौसे जानानै गारि महटरखौ बाहायदोंब्लाबो ओ नांगौ रोखोमनि बाहायनाय बा बैफोर गारि मथराव बाहायनाय ओ पेट्रल डिजेलफोरनि अनगायै माखासे गोदान गोदान दिहुनगिरिफोरा सि एनजि बा कारेन्टजों सालायनाय गारि मथर दिहुनोब्ला जोङो बेखौ बारम्डलनि गब्रेनायखौ जोङो एसेब्लाबो होब हाबथानो हागन होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ गोबां गिदिर जाहोन होननानै साननो हायो मानोना बिफां लाइफाङानो जोंनि बारहावाखौ खौ गेब्रेंनायफोरनिफ्राय होबथायो आरो बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन जगायो जायनि जाहोनाव बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनाव जेसेबांखिनि अक्सिजेन सोरजिनांगौ दंमोन बै अक्सिजेनखौ सोरजिनो हायाखै आरो जेसेबांखिनि कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सोबनानै लानांगौमोन एसेबांखिनि सोबनानै लानो हायाखै बिनि थाखायनो जोङो ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि सिगांनो जोङो बेनि आगोलनो गोबां बिफां लाइफांफोर जोङो गायनानै लानांगोन अब्लासो जोङो बै बिफां दानफायनायनि जों माखासे मुलाम्फा खौ मोननो हागोन आरो दा बेजों लोगोसेनो जोङो प्लास्टिकनि बाहायनायखौ नोंथाङाबा बुंदोंमोन दा आङो बेनि सोमोन्दैसे बुंनो सानदों। आथिखालाव जोंनि गेजेराव ओ माबा मोनसे मुवा बेसाद लाबोनो थाखाय गोबां रोखोमनि प्लास्टिकखौ बाहायनाय नुनो मोननाय जायो बैफोर प्लास्टिकफोरखौ जोङो जेराव मेरावनो गारलनायनि जाहोनाव जोंनि हायाबो गेब्रेङो लोगोसे बेनि गेजेरजों जोंनि बार गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बैफोर प्लास्टिकफोरखौ ओ दाबसे जायगायाव सावनायनि जाहोनावबो जोंनि बार हावायाव गोबां कार्बनदायअक्स गिनाय जों नुनो मोन जायनि थाखाय जोङो जोंनि बारमडलाव गोबां बिबांनि गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो ओ प्लास्टिक बाहायनायनि अनगायैे लेखा बिलाइनि माखासे जलंगाफोर बाहायनाय आरो जिनि जलंगा बाहायनायफोरखौ जोङो लाबोयोब्ला गाहाम जागोन आरो दा आरोबाव बेनि अनगायै नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
आं बेखौनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आं बेजोंनो लोगोसे मोननैसो दाजाबदेरनो लुुबैदों जेरैहाय बुंनो थाङो जोङो प्लास्टिकफोरखौ बाहायदों बाहायब्लाबो बाहायखांनायनि उनाव बेखौ मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै जुदि सोरखारा जोंनोबा माबायाव आफादफोरा माखासे आफादफोरा जुदि बेफोरबायदि खालामनो हायोब्ला मोजां जागोन जे प्लास्टिकफोरखौ जमा खालामनानै जेरै नोगोर नोगोरमायाव दाखोरफोरखौ जमा खालामनानै मोनसे जायगायाव लांनानै थुबुर गारहैयो बेनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन हादोरफोराव नायनो थाङोब्ला जों बेखौ नुनो हायोदि माखासे दाखोरफोरखौ प्लास्टिकफोरखौ ज खालामनानै सावनानै बेनिफ्राय सोमजिनाय माखासे गेसफोरखौ सोदांनानै बेखौ गुबुन गुबुन खामानियाव बेनिफ्रायनो मोब्लिब बाहाय मोब्लिब दिहुननायफोरखौ जों नुनो मोनगोन। जेरै गुबुन गुबुन हादोरफोराव नोंथाङा जों जेब्ला नायनो नायगोन अब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ नुनो मोनगोन। जुदि जोंनि हादोरावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावोब्ला आं सानो प्लास्टिक बाहायनाया जोंनि आबहावाखौ गेब्रेंनाय खालामनाय नङा मानोना प्लास्टिक बाहायखांनायनि उनाव जों बेखौ जुदि ओ जमा खालामनानै ओ गुबुन दारिमिनफोराव हरोब्ला बै बाहायखांनाय प्लाटिकफोरखौ जुदि जोङो ओ बेनिफ्राय सावनानै बा बेखौ सावनानै जि माबा खालामो मा होनो इयो ओ बेनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दैफोरखौ गेस महरै बाहायनानै ओ बेनिफ्राय ओ मोब्लिब दिहुन खौ दारिमिनाव हरनानै बे प्लास्टिकखौ ओ रिसाइकोल खालामफिनोबा आरो गोदानै बाहायफिनजाथाव खालामफिनोब्ला अब्ला जानो हागौ बे प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव गारनाय बा जानला मोनला सावनायफ्रा खमायगोन आरो जानला मोनलाखौ सावनायफोरा जेब्ला खमायो अब्ला ओ जोंनि आबहावाखौ गेब्रेंनायखौ जों होबथानो हागोन एसे। होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो।
औ नंगौ ओ दानिया नोंथाङा ओ बुंदोंमोन जे गुबुन जायगाफोराव साखोन सिखोनै लाखिनायनि बाथ्राखौ बुंदों।
औ औ।
औ दा जोङो गुबुन हादरखौ नु नायहरोबा नुहुरोदि बिथांमोननि जायगायाव ओ गोबां लेखा गोरों सुबुङा गोबां बिबांनि जाबाय। लेखा रोङि सुबुंखौ जोङो नुनो मोन खौनो बुंनो हायो नाथाय जोंनि भारत हादरखौ नायोब्ला जोंनि भारत हादराव गोबां लेखा रोङिनि अनजिमाबो दंसै। जायनि जाहोनाव जोंनि सरखारा ना बेफोर बाहायनायखौ सोदांनो नाजानाय बा साखोन सिखोनै बाहायनो थिनसेयावबो जोंनि लेखा रोंनाय बिबाङा बाङिनि थाखायनो गावनि गोसो बायदि खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों जेरै माखा से जायगाफ्राव जेरै डास्टबिन प्लास्टिक बायदिसिना गारनो थाखाय जायगा दिहुननानै दोनो नाथाय बैफोर जायगायाव गारालासिनो जोंनि सुबुंफोरा ओ गावनि गोसो बायदियै जेराव मेरावनो जोङो प्लास्टिक ब
औ औ औ औ नोंथां औ औ औ औ औ
थांनो हानाय राहा दं नामा?
औ नोंथांमोन नोंथां नोंथाङा बुंनाया थिगानो जेनेबा जोंनियाव गोरों गोराफ्रा बाङाखै जेनेबा लेखा रोंनाय सुबुंनि अनजिमाया खम नाथाय बेदि होननानै जोंङो लेखा रोङै सुबुंखौल दाय होनो हाया बेनि गेजेरावनो खावसे लेखा रोंनाय सुबुङाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो जे ओ जानला मोनला जानानै प्लास्टिकफोरखौ लामाफोरावनो गारनानै थांनाय ओ पेकेटसनि मेथाइफोरखौ जानानै लामायावनो गारनानै थांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों जों गेब्रें होनायखौ बांद्राय खालामनाय खौ नुनो मोनो दा जोङो बेफोरबायदि डासबिनफोरखौ बाहा ओ होनायजों लोगोसे जुदि गामि गामिफोराव बा नोगोरफोराव जुदि जोङो सांग्रांथि ओ खालामनानै होयोब्ला जुदि ओ बेफोरबायदि गारनाय खौ गारनायखौ जदि नुयोब्ला बेफोरनि ओ फाइन खालामोब्ला अब्ला जानो हागौ बेफोरबायदि गारनायाव खम जागोन होननानै आं सानो आरो
औ औ ओ नोंथाङा रां फाइन लानायनि खोथाखौ बुंदों ओ आंबो बेखौनो नुदों जिहेथु जे गुबुन जायगाफोराव माबा मोनसे गुबुन जायगायाव ओ दासबिननि आनगायै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे मुवा बेसाद गारोबा बिनि थाखाय बिनि सोलायै फाइन लानायखौ जों नुनो मोनो‌ नाथाय जोंनि भारत हादराव बे खामानिखौ नुनाय जायाखै खै आरो दा जुदि जोङो बे फाइन लानाय खामानिखौ जोंनि भारत हादरावबो ला बोयोबा जानो हागौ जोंनि भारत हादराव बो एसेब्लाबो सोलायनायखौ जों लाबो हागोन।
औ औ नंगौ नंगौ दा जोंना समा गैला जोब्बाय
औ ओ नोंथांजों बारहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै रायलायना सो गो
औ गोजोनथों
हम